हेल' औ नोंथां माबोरै खबरफ्रा?
खबरा आइजिनो दङ बर्थमान गेजेरावनो मोजाङानो।
माइफोर गायखांबायना नोंथां?
माइया न'नि गायखांबाय एसे दंबावो माने बिगासे बिगानैसो दंबावो आरो।
अ माथो ओंख्रि जायामोन नोंथां?
ओंख्रिया जाथ'वाखै संनासो दोनदोंमोन।
अ। ओमफ्राय दा औ। ओमफ्राय दा नोंथांजों आं मोनसे खोथासो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामाथाय?
अ हागोन दे।
दा जेनेब्ला जोंनि बे जायगाफोरावथ' बा जोंनि बे जायगायावल' ना गोबां जायगायावनो माखासे ना फिसिनायनि प्रसेस थायो बा ना फिनायनि माखासे आदबफोर थायो लोगोसे बेजोंनो नानि दाम। गिदिर फिसानि बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों एसे दसे सम सावरायनो नागिरदोंमोन आरो। नोंथाङा दा बेयाव सम होनो हागोन दा ना?
हायो हागोन दे।
दा बिनि बागै आं नोंथांखौ नों मिनथि नाय हिसाबै नोंथाङा मा मा मिथियो बेखौ आं ससे फोरमायलांनो? थाखाय खावलायनाय जाबाय।
अ ओरैनो ना फिथाइनि नोबाथ' जेनेबा बे ना फिसिनायजोंबो बिराद गोबां फैसा खामायनो हायो।
औ।
जेरै ना फुवानखौ फार्स्टआव फुख्रियाव हगारदो हगारनानै इदिनो दानाफोर होबाय दाना होनानै। बिदिनो माबा बोसोरसे गाहाम दोनबा माने ससे सननि गाहाम जायो आर ना मोजां दाना होनानै फिसियोबा बिदिनो गोबां जातनि ना दं बिदिनो ना खमुरखा रौव बाहु बिदिनो जेरै चाइना फुथिफोर दं ओमफ्रायो थाइलेन्ड मागुरफोरखौबो जों फिसिनानै गोबां रां आरजिनो हायो ओमफ्राय इ दा जोंथिंथ' बांसिनानो फुख्रिय दंजोबो होनफ्राम जायो आरो ना गामियाव
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो ना फिसा फिसा लाखि ओमफ्राय बिदिनो फुख्रि हगारो हगारनानै अ मोज दुंनो थेबाय आरो ना जेरै दैबानाफोर जाबा नाया खारनो हायि बायदि बेरा मोजां दुमथेयो जेरै हाथ हाथथायफ्राव लायनानै मुरसि गुसुं गुसुं मोन ना बेजों माने राउन्ड होथेयो आरोना ओमफ्राय जेरै नाफ्रा खारनो हायै बदि मोजां दुथना दोनसिगोन ओमफ्रायो आजिखालिथ' दानाबो ओंखारबाय ना फिसानि बेलेग ना गिदिरनि बेलेग बेफोरबायदि दानाखौ होयोबा जों बांसिन थाब थाब देरनायखौ नुनो मोनो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो फाननायनि बेलायाव गिदिरनि नामा बेलेग फिसानि दामा बेलेग ओमफ्रायो हाग्रानि ना होननानै बुङोबा जेरै जोङो जेखाइजों गुरनानै मोननाय बा सेेनाव नांनानै मोननाय बेफोरखौ आरोना ओमफ्राय बे बेफोरनि दामा एक्सट्रा जायो आरोना ओमफ्राय जों बे बेफोरखौ सेन्टाराव सेन्टारफ्राव फानहैयोबा जोंना ओरैनो फुख्रिनि नाया दा आरायस' थिनस' बिदि आर ना सिरियाव ओमफफ्राय बेबो ना लानानै ना आरोना ओमफ्राय हाग्रानि नाया होननानै बुङोब्ला ओरै नास्राय ओमफ्राय बिदिनो फिथिख्रिफ्रा एसे दामा बेले बेले जायो फवासेयावनो स्थुर थाखा आसि थाखा गाहाम लायो ओमफ्राय ओरै नाथुरफ्राथ' माब बालाबाथियाफ्रा बिसोर एक्स्रा जाहैलायबाय बालाबाथियाफ्रा ओरै फवासेयावनो एक्स'ल' लायो सेरसेयाव सारिस' थाखा जाहैबाय होमबा जों ना फोरोंबो बिराद फैसा रां आरजिनो हायो आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोनथिंलाय ओरैनो माबायदि सल द दामफोरनि बेलायाव ओमफ्राय बिदिनो फुख्रि
जोंथिंबो औ जोंथिंबो बिदिनो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिं माखासे फिसिग्रा सुबुंफ जेनेबब्ला ना लायोना आलादा आलादा फुख्रि खालामनानै फिसिनायखौ जों नुनो मोनो बा फियो आरोना
औ
जेरै जोंहा थायलेण्ड मागुर
औ
बिदिनो स्थल बारलिफोरखौ जोंहा। एक्स्रा पक्सियाव हगारनानै जों फिनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ।
मानोना बे बुस्थुआ। माने गावसोरजों जमा बेलेग नाफोर फुवानफोर हगारदेरबाथाय माने। बिसोरो जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ।
बिनिखायनो बिसोरखौ। एक्स्रायै बेलेग गुबुन मोनसे फख्रि खालामनानै फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। दा। बिदिनो माखासे गिबियावनो जोंङनो ना फिसिनो थाङोब्ला जोंहा। फुख्रिनि गोनांथार जागोन आरो गिबियावनो।
औ औ।
दा जोंहा जेसेबांनो गुवार जों फुख्रिखौ। खालामनानै ना फिसिनो हायो एसेबांनो जोंहा। नाया देरनायनि लामायाव फैगोन लोगोसे। आरोबाव जोंहा बिनि सायाव बेनो दानानि गोबां। गोनांथि जागोन जोंहा दानानि। होनायजोंबो नाया बांसिन थाब थाब देरनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
आजिखालिथ' गोबां दाना ओंखारबाय। दसे दसेनो दबनाय जोंहा। जेरै ब्रयलारफोरनो जोङो दाना होयोना बे ब्रयलार। फोरनि दानाखौबो होजायो नोंथां।
औ औ औ।
थिग बेबायदिनो जोंहा। बोसोरसे बोसोरनै जों नाखौ दोननो हाबानो गोबां गिदिर गिदिर जायो आरो दा।
औ ओमफ्राय नोंथांमोनथिं माबा ना। फिसाखौ माबा फुवान माबा खालामो नामा।
औ खालामो नोंथां खालामो।
अ अ।
दा जोंथिं फइन् खालामनाया जाहैबाय जोंहा मोनसे। ना बानायग्रा फेक्टरिखौनो होनांगोन ना मागोनथाय नोंथां। दा जोंहा बे। बेवह बेवहाय माने ना बिमाफोरखौ जोङो बेयाव। दोनो आरोना नोंथां। बेयाव फुख्रिथ' गिदिर नङा नोंथां ओरैनो जेनेब्ला। दैखर बायदि फिसा मोनसे दं आरोना नोंथां।
औ औ।
बेयाव बेयाव माने जों ना बिमाफोरखौ हमनानै बेयाव दोनो आरोना।
औ औ।
बिनिफ्राय जोङो। बेनि लेथ्रा दैखौ गुबुन मोनसेथिं लांनानै बेयाव जों मोजां दैखौ। होबाय थायो आरो ना मटर पाइपजों।
औ औ।
दा बिनिफ्राय जोंहा बेखौ सानफ्रामबो जोथोन लानांगोन आरो नोंथां।
औ।
दा फुंनि बेलायाव जोङो बिनि दैखौ लेरसाखौ। पाइपजों हगार हरनांगोन आरो बेयाव मोनसे मोजां दैखौ होफिननांगोन। बिनि उनाव जोङो फुङाव बोथिसे आदार होनांगोन आरो बिनिफ्राय जों सानसु बावबो बोथिसे आदार होनांगोन आरो बिनिफ फाय जों मोनायावबो बोथिसे आदार होनांगोन जेरै जों मानसिया जायो बेबायदिनो होनांगोन आरो नोंथां।
औ औ।
दा अब्लासो जोङो ना फुवानफोरखौ मोननो हागोन।
औ।
बिदिनो जेनेब्ला जोंहा ना लायै ना माखासे आलदा आलदा रोखोमनि दानाफोर दङ। जोङो बिमा फोरनो माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि दानाफोरखौ जों होनो मोनो बा होनायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ औ।
दा थिग बेबायदिनो जेब्ला फुवान जागोन अब्ला जोंना बिमाखौ बे जायगानिफाय बोखारनाय जागोन आरो नोंथां।
औ औ एक्सट्रा जायगायाव दोनगोन आरोना।
औ दा फुवान खौ नङाब्ला गावनि बिमायाबो दुखु मोनहोगोन बा जानोबो हागौ नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
दा बिनि थाखायनो जोङो जेब्ला फुवान जागोन बा फिसाफोर ओंखारगोन बिनिफ्राय जों बिमाखौ आला आलादा खालामनाय जायो आरो।
औ औ औ।
दा बेफोरो माखासे औ दे बुंलाय नोंथां।
बेखौ नोङो नों फानोना मायो जेनेबा बेनि नानि माबाखौ?
औ औ जेनेब्ला ना फुवान खालामनानै जेनेब्ला दा आंनि निजा फुख्रियावबो माखासे हगारनाय जायो बा जेनेबा सोरबा नोंथांमोना ओ मा होनगोन बेखौ सोलोंनो गोसोबा सोलोंफैनोबो हागोन बोरै फुवान बानायो दानाफोरखौ बोरै होयो सम मथे बेफोरखौबो सोलोंनो हागोन आरो नोंथां।
औ।
आरो फुवानफोरखौबो जेनेब्ला बायनानै लांनो हागोन। बांद्राय फिसायावथ' फाना एसे देरस' होनानै फाननाय जायो आरो।
औ औ औ ओमफायो नोंथांनि फख्रिया बेसांसि गिदिर बायदि ओरैनो?
आंनियाथ' ओरैनो सात बिगासो जागोन नोंथां।
अ ओमफायो बेयावहाय नोङो खै केजिसो ना हगारो ओरैनो?
आंनाथ' गोबां दङ नोंथां बुंनो हाया। ओरैनो बोराय बोराइ नायाबो गोबां दं नालाय नोंथां। बिदिनो आं बोसोराव औ। बोसोराव बिदिनो आसि किजि बा जौसे किजिसो आं ना हगारनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ।
दा बेयावबो गोबां गोबां रोखोमनि ना थायो आरो जेनेब्ला रौ थागोन मिरगा थागोन खमरखात थागोन बिदि। नाथाय खिन्थु बे फुख्रि मोनसेयाव आङो माखासे ना जाग्रा मागुर थायलेण्डफोरखौ हगारनाय जाया आरो नोंथां।
औ औ बेखौ एक्सट्रा आरो। बेबो एक्सथ्रा हगारो उम ओमफ्रायो नोंथाङाफ फाननानैथ' गोबां रां आरजिनो हाबाय।
हायो नोंथां हायो।
औ औ।
दा जोंना हमनानै ला औ दा मासे नाया जोंना बोसोरनै बोसोरथामाव जोंना मासे नाया बा खिजि जायोब्ला जोंङो बे मासे नायावनो गोबां रां मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेरै जोंना दा से केजियाव जोंङो थजौ मोनोब्लाबो ना मासे नाया बा केजि जायोब्ला जों बेसेबां मोनगोन जोंङो सेरोजा बा मोनगोन मासेनायावनो अब्ला जों गोबां रांजिनो हायो आरो नोंथां।
औ
दा दा जोंनि नानि बिथ थिङै सावरायनाय माखासे हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'लांनोसै नामा नोंथां? समाबो जाबाय मालाबा उननि समफोराव सम मोनोब्ला जों बिनि सोमोन्दै गुवारारि रायलायफिननोसै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां दे दे दे जागोन दे